हेलौ नोंथा खोनादों
हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ।
मोनसे आइदानि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन।
औ औ आयदाया जाबाय जोंनिया दै माने दै। दैनि बाहायनाय आरोना जों दैखौ मा मायाव बा माबायाव बाहायो आरो जोंनि दै आरो दैया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि बेफोरनि बागै ओ नोंथाङा दसे फोरमायदों बिनि उन आं फोरमाय बेनो आरो।
औ औ। बा ओ दै दैयाथ' जोंनि जोबोद ओ थांना थानायनि थाखाय जोङो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होनबा? जेरैहाय दै दैया जोंखौ लोंनायनि थाखायबो दैनांगौ जिब जुनार बा मानसि बेफोरनि थाखाय बा दंफां-लाइफां बे गासैनि थाखायबो जोंखौ दैया जोबोद गोनांथि आरो दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हानाय नङा होननाय बायदिनो ओ दैखौ जोङो आबाद गायनायावबो बाहायो लोंनायावबो बाहायो। आरो दंफां लाइफांफोर गायबाथाय बेफोराव होनायावबो जों दैखौ बाहायो। आरो बेबायदिनो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दैया दैखो जोङो अरायबो साफायै दोननांगौ। आरो गुबुंले खालामनाङा गुबुंले खालामबाथाय जोंनि देहानि थाखायबो बा जिबु जु जुनार जा दंफां लाइफां जा मानसि दुमसि जा गासैनि थाखायबो दैया जुदि गुबुंले जायोबा जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां गोबां बेमार आजारफोरबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो दैनिफ्राय। आरो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ मोजाङै बाहायनांगौ आरो दैया जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोनांथि। मानो होनबा आरो दै जों जोंहा गोबां खहाबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैबायदि दायो जोङो गोबां रोखोम ओ गोबां जायगायावनो जोङो दैबाना जानायखौ जोङो नुबाय थादों नङा होनबा? जेरैहाय ओ दायो इटानग ऐ ओ अरुणच अरुणचलनिफ्राय दैया जेरै बाय यदि बहैबोदों गोबां ओ आसामाव हनाय लो गो लोगो गोबां जायगायाव जेरैहाय धामाजा ओ धेमा जि क'क्राझार बायदिफोराव जोङो दैबाना जानायखौ जोङो नुगासिनो आरो बियो जोबोद दुख नांथाव बाथ्राबो। ओ आरो बेबायदिनो ओ मोजां दैनि मोजां बाहायथि होनबा जोङो जोङो दैखौ लोंनाय बा दुगैनाय बा माबा बस्थु मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुस्रा नाय बायदि खामानिफोराव जोङो दैखौ बाहायो। आरो दैखौ जोङो दंफां लाइफांफोर गायोब्ला बा ओ न'फोरखौ लिरनायफोरावबो जों बाहायो। ओ बा जेरैहाय ओ बायदि खामानिफोरावनो जोङो दैखौ बाहायो। नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै एसे
औ औ औ हागोन हागोन दैया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना दै नङबा जों थांनाथानो हानाय नङा दैया जोंनि देहायाव जोबोद गोनां जोंनि मोदोमा जोंनि सोलेरफ्रा माने नाइन गुजि जौखोन्दो आरो दैजों दाजानाय। आरो दंफां लाइफाङाबो थिग बिदिनो एखे दै नङाबा दंफां लाइफाङाबो जाया दंफां लाइफांनि बाहागोआबो देजोंनो जाजोबनाय गाजा। बिदिनो थिग बिदिनो जोंनाव दंफां लाइफांफ्रा थायोबासो जोंनाव दैखौ लाखि सिमाया दंफां लाइफां दंफां लाइफांनि रैया दैखौ जोबोद बोयो दैखौ हामाने हाजों लोगोसे दैखौ माने बिराद बोयो आरो बे हायाव माने दैखौ दंफांआसो लाखियो आरो बेनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफां दंफांफोरखौ दानफायनो नाङा दंफां-लाइफांफोरखौ थायोबासो दैयाबो थाब थायो। नङाबा बोहैलांजोबो दैया जुदि बोहैलांजोबबा। जोंनि हाया गोरान जागोन ओ बिदिनो बाला हामाबायदि जालांनो हमगोन। दा दैखौ-दैखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै- बिदिनो जानाय-लोंनायावथ' नांखागौनो जानाय-लोंनाय, संनाय, खावनाय‌। मेरला खामानियाव बाहायो जो दुगैनाय, लोबनाय, जि-जोम सुनाय बिदिनो। आरो जोंनो आबाद फोथारफ्रावबो दैनि आंखाला बिराद जायो। दै नङाबानो जाया। दै नांथारगौ। दा माइ गायनायनि दिनसो जादों। माइ-माइ आबादफ्राव दायो दैनि जोबोर गोनां दै नङाबा जों माइखौनो गायनो हाया। खोथियाबो फोनो हाया माइबो गायनो हाया आरो माइखौ गायनाय। समाव मोननानै दैखौ माइ गायनाय समाव मोननानै आरो जोङो। फिथाइनि समावबो मोननांगौ जायो नङाबा दैया। थाबाय थायाबाथाय फिथाइफ्रा माने मोजां जाया माइफ्रा बिदिनो। जोङो दैखौ गुबुन-गुबुन खामानियाव बाहायो जेरै-जोंहा। जोङो दैखौ जोङो लोंनो थाखाय जोङो फेक्टरि ओ फिल्टार‌। एबा ओ बेलेग बुस्थु सोदांग्रा बुस्थुआव जोङो। दैखौ साफा खालामनानै जोङो दैखौ लोङो। जोङो गुबुन-गुबुन खामानिफोरा जेरै-जोङो फेक्ट'रिफ्रावबो हमना लादो। त' इफ्राव बायदिसिना बुस्थु बानायनाय। बिदिनो दै जोंनो जाजोबनाय गोजा पेपसिफोर कल्ड ड्रिंक्स। बेफोरो माने दैजोंसो बानायनाय गोजा। दैजों माखासे केमिकेल मो लगायो बिसोरो। नो केमिकेलफोर लगायनानै बिसोरो बानायनाय जायो आरो। बिदिनो दैनि बाहायनाया। जोङो सुबुंमाहारिफ्रा माने मोजाङै बाहायोब्ला। दैया माने दैया जोंखौ माने अम अम्रित। बादिसो दैया माने जोंनि-जोंनि देहायाव अर दैया थाथारनांगौ जायो। जों जुदि जों दैखौ लेथ्रा एबा गुबुंले खालामोबा जोंनि। दैया माने लेथ्रा जालांगोन बिदिनो जोङो। टाउन सहरफोराव जोंनिया। बांसिनानो लेथ्रा बायदिसिनाफोर गारनाय थायोब्ला। दैफ्रा माने लासैनो लेत। लेथ्रा जालांनो हमो दैया गोबाब जालांङो बिदिनो लेथ्रा जायो हां सिङाव थांबाथाय। बिनो फेक्टरिफोरनिफ्राय ओंखारनाय लेथ्रा बायदिसिनाफ्रा हा सिङाव हाबलांनानै। दैजों मिक्स जानानै लेथ्रा दैयानो। सोर सारिफाले गिदिंजोबोबा बिदिनो जोङो बिखौ। बोनो जों मोनलोंफ्लाङोबा दैया एसे। लेथ्रा जालांनो हमो दैया लेथ्रा जालाङोबा जोंनि देहाफ्राव हाबलाङोबा। नो बेमार आजारफोर सोमजिनो हागौ। बिदिनो दैयाबो जोंखौ गोबोद खैफोदाव लाबोयो। दैया जोंखौ बेमार आजारल' खालामा दैया जोंखौ मालाबा गोबां खहाबो लाबोयो। जेरै-दैबानाफोर गोबां बिबांनि अखां हाय अखाफोर हायोबा। बिदिनो दैबानाफोर जायो दैबाना जायोबा जोंहा गोबां। धोन-सम्पति खहा जायो न'-बां खहा जायो बिदिनो आबाद खेथि फोथारफोर। आव खहा जायो बिनो दैयाबो खैफोद लाबोयो गोबां खैफोद लाबोयो दैया। दैखौ माने जोङो मोजाङै। बान्दोफोरा जुदि मालाफोर बायोबा। जोंनाव गोबां खहाफोरजों लाबोनो हा। आरो अबावबा अबावबा जायगायाव माने दैखौनो मोननो थांनो नागिरा जेरै राजस्थानफ्राव बालाहामा जायगायाव दैनि थाखायनो बिसोर बेसे खस्थ' जायो बाल्थिंसे दै मोननो थाखाय बिथोरो बेसेबांबा गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनानै लानानै फैनांगौ जायो दुगैनाय लोबनो जोबोद खस्थ' जोंनि जायगायाव दैया एग्रे बेग्रे जेराव मेराव मोनो दैखौ होमबाबो जों दैखौ मोजाङै बाहाया दैखौ जोङो जानलामोलाजा नाय मानायफ्राव बांसिन बाहायो बेलेग जायगाफ्राव दैखौनो मोननो जोबोदथान दैखौ बिसोरो जोबोद अनसि अनसि बाहायो गुबुन हादरनि मानसिफ्रा दा नोंथाङा दसे सम बुंबावदो दे दैनि सोमोन्दो
औ जेरै औ नोंथाङा नोंथाङा जि खौ दायो फोरमायबाय बियो नंगौ मानो होनबा दैजोंनो जोङो जोंनि जिब जुनार जा मानसि दुमसियानो जा दा बिफां लाइफां जा दैया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होनबा दै नङाबानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा होननाय बायदिनो आ आरो हानायबो नङा मानो होनबा जोङो ओ दैजोंनो जेरैहाय जों खौ लोंनायनिफ्राय हमनानै जेसां जोंनि खामानि दं मावनाय दांनायनिफ्राय हमनानै सुनाय दुगैनाय गासैयावबो जों दै खौ बाहायो। बा दंफां लाइफाङाबो थिग बेबायदिनो दै नङाबानो जाया रानस्रलाङो दै गैयाबानो। ओ जेरैहाय ओ सानदुं दुंबाय थाबा अखा हायाबा दंफां लाइफांफोरा जे जेरैहाय ओ ओम रानलाङो बेबायदिनो मानसिफोराबो जेरैहाय दै गैयाबानो मानसिफोरनि देहाफोराबो लोरबां जायो। आरो गोबां बेमार आजार खैफोद आफोदाव गोलैनांगौ जायो। बेबायदिनो ओ दैनि दैखौ जोङो अरायबो मोजाङै बाहायनांगौ नोंथाङा बुंनायाव जेरैबायदि नोंथाङा बुंदोंमोन ओ इन्डास्ट्रिफोर थाबा थायोबो माने इन्डासट्रिनिफ्राय लेथ्राफोर ओंखारनायफोरखौ दैफोराव गारोब्रा दैफोरा गुबुंले जायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो ओ गोबां रोखोम रोखोमनि बेमार आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जाबाय थानायखौबो जोङो नुयो। आरो बेबायदिनो ओ बिनिखायनो बेफोरखौ माने जोङो माबाफोर लेथ्रा बा माबा जिब जुनार थैनाय बायदिफोरफोरखौ जों दैयाव गारनाङा मोजाङै दोननांगौ। अब्लासो जोङो मोजां दैखौ लोंनो मोनगोन बा बाहायनो मोनगोन आरो जानला मोनला दैफोरखौ जोङो गारलाबायनाङा। ओ मोनदों होननानैनो बेफोरखौ जोङो अराय जोथोन लानानै मोजाङै बाहायनांगौ बिदिब्ला जोंनि समाबो जाबाय आरो
औ नोंथां ओम नोंथांजों लायरायनानै
औ दैनि-दैनि सोमोन्दै दैनि सोमोन्दै गोबां जोंनि मिथिनो मोनबाय आरो दैखौ जोङो माबायदि बाहायनांगौ बा बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिबाय बा बेफोराव दैयाव जे जोङो गाज्रि मुवाफोर मानसि थैनाय बा जिब जुनार थैनाय बायदिफोरखौ बा दंफां लाइफांनि मै गुन्द्राफोरखो जों दैयाव गारनाङा बिनि सोमोन्दै जों मिथिबाय। आरो गोबां दैबाना जानायफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनबाय नङा होन बा होमबा जोंनि सावरायनायखौ एखिनियावनो दोननोसै।
औ दे दे।